अ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
माने आं नोंथांजों नैबे समाव मोनसे आयदा लानानैसो खोथा सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां जुदि नोंथाङा फ्रि दङब्ला
औ फ्रि दंमोन दंनायालाय
आं सावरायनो लानाय जि आयदा बे आयदायानो जाहैबाय बिफां लाइफां आरो बिफां लाइफांखौ लानानै आं सावरायनो नागिरदों
औ
आं गिबियावनो जेनेबा बिफां लाइफां होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखाबाय नङा होमबा
औ
जोङो बिफां लाइफां आरो जों जिब जुनारनि थांना थानायनि मोनसे एंगारनो हायै बाहागो दा बिफां लाइफांनिफ्रायनो जिहेथु जों जिब जिबिफोरा हां लायो अक्सिजेन बे अक्सिजेनखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो अक्सिजेनल' नङा जोङो बिफां लाइफांनि बिदिनो जों गो बा न' बानायनो थाखाय जोङो काट टक्टा बाटाम बा ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जों बेबायदिनो बन लाइफोरखौ बिफां लाइफांफोरखौ मोनो आरोना नोंथां
औ
लोगोसे अरनबारि जिहेथु अरनबारिफोराव था जि जिब जुनार बिसोरनि गुबै बिफां लाइफाङानो बिसिनि थाग्रा खुलि आरो आरो लोगोसे बिसोरनि जिखिनि नांनाय आदार बे नांनाय आदारफोरखौ बिसोरो बे अरनबारि बिफां लाइफांनि फिथाइनिफ्रायनो बिसोरो आदारै हिसाबै जानानै थांनानै थायो आरोना जेरै मोख्राफोरा बेबायदिनो आंगुर आफेल थाइजौ थालिर बायदिसिना फिथाइफोरखौ जानानै बिसोरो बिदिनो अरनबारियाव थांनानै थायो आरो ना नोंथां दा आङो नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैदों बिफां लाइफांनि बागै नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा?
सुबुंफोरा नोंथाङा बुंनायबायदि बन जानो एबा जोंहा न' बानायनो एबा गोबां बिदिनो फार्निचार बानायनो दानफाय दानफाय खमायलांजोबबाय आरो
औ
ओ दा बिदिनो जोंहा बिफां दानफा नो‌ जों दानफायनानै गायफिना आरो दानफायोल' बिनि थाखाय जोंहा दा दानि गोलोम बोथोरावबो दुंहाव थासारि बेफोरबो गोबां औ नोंथां फलिवसन बार गेब्रेंनायखौबो जों गोबां मोनदों आरो दा बिदि बिदिनो जोंनि औ दा बिदिनो जोंनि टाउन ओनसोलफोरावथ' बिफांफोरानो बारा गैला दाबो जे गामि गफा एबा हाजो बेफोरावल' जोङो नुनो मोनो आरो बिफां लाइफांखौ दा बिदिनो टाउन ओनसोलाव लामा गिदिर गिदिर औ बिदिनो टाउन ओनसोलाव लामा गिदिर गिदिर बानायायनो एबा न' बिल्डिं एबा फेक्ट्रि इन्डास्ट्रि खुलिनो एबा फरायसालि गिदिर गायसननो बिदिनो दानफायै दानफाय गोबां खमायलांबाय आरो बिखौ बिफांफोरा दा बिफां नायफांनिफ्राय जोङो औ दा बिफां लाइफां ओमफ्राय जोङो अक्सिजेनजों लाग्रा हांखौथ' जों मोनखायो बेजों लोगोसे जोङो बुंलायफखाय दे हाया बेखौ लोगोसे बै बिफां लाइफां फोराव दाउ दै बिफां लाइफांफोराव दाउफोरा भासा लानानै बा बे बिफां लाइफांनि फिथाइफोरखौ दाउफोरा जानानैबो बिसोरबो थांनानै थायो आरो बिहुनथायाइ लोगो लोगो जोंहा सुबुंजों लोगोसे बेफोर जिब जुनारफ्राबो खहा जायो आरो
उम
दा बिदिनो जोंहा बिफां बुङोब्ला बिफाङाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां थायो
औ
आरो जोङो दानि जुगाव जों बेखौ नुनो मोनदों जे जाय बिफांफोरा जोंनो फिथाइ होयो एबा जाय बिफांफोरखौ फाननानै जोङो रां मोनो गोबां रां मोनो बैफोरखौल' जों गायो आरो जाय बिफां फोरा जे गोबांसिन साया होयो एबा अक्सिजेनखौ गोबां
उम
जोंनो बानायना होयो जेरै फाख्रि बिफां लाइफांफोर बेफोरखौ जों गायनायखौ जों नुनो मोना आरो
उम उम नंगौ माने
औ
बिफां लाइफां होनोब्लाथ जेनेबा बिफां होनोब्ला गिदिर गिदिरखौ बुंबाय जायफोर माने दालाय दासा थायो जायफोरा माने गिदिर बिथ थायो दा बेफोरखौ जों बिफां होननानै बुंनाय जायो आरो लाइफां होननानै बुङो ब्ला माने फिसा आरोना बेबायदि बिदि गिदिर दालाय थाया गिदिर बिथ थाया बिसोरखौ जों लाइफां होननानै बुंनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो थक्था बाथाम बा साया अक्सिजेन बिदिनि अनगायैबो जोङो माखासे बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मा खालामो मुलि मुलि हिसाबै बो बायनाय जाया आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
आरो लोगोसे बिफां लाइफांनि बिलाइयाव बिसोरो जिस क्लरफिल थायो बिसोरनि बिलाइयाव माने गोथां गोथां क्लरफिल थायो नालाय बे क्लरफिल फिलनि हेफाजाबैनो आं बिजिरखौ दानाय बे सोरां बिजिरख दानायनि बिखान्थिजों बिसोरो खौ गावनो बानायना लानो हायो आरोना बिसोनि जि क्लफिल बे क्लर'फिला माने साननिफ्राय जि साननि सोरां रोदा बेखौ बोननानै लायो। आरो बिफांनि बिलाइयाबो बिदिनो गोबां फिसा फिसा फिसा आरो बेखौ होनो टमा होननानै बुंनाय जायो बिलाइ गुदुं बे बिलाइ गुदुंनि हेफाजाबै बिसोरो जि मोनसे गेस बेखौ माने ओ बोलाय आरो हंगारलाय खालामनो हायो आरो। आरो लोगोसे जि रोदा थायो नङा होमबा बिफांनि रोदाया
औ
थोंगोरै गसंना थानायाव हेफाजाब होयो आरो लोगोसे बिफांनि रोदाया जि सिङाव थानाय दैनि संख्रि बेफोरखौ मान बोनानै लानानै गावनि हांखौ गावनो बानायना लानो हायो नङा नोंथां।
औ नोंगौ
दा दहाय नोंथां होननाय बायदिनो जेनेबा बिफां लाइफांखौ जिहेतु आथिखालाव अनजिमा बांनायनि थाखायनो थाग्रा खुलिनिबो आंखाल आरो आबाद मावनो थाखाय आबाद थिलिनि आबाद फोथारनि आंखाल दा बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय न' बानायना थानो थाखाय बा आबाद मावनो थाखाय सुबुं माहारिया हाजो हालानि दंफां लाइफांफोरखौ दानफाय दानफाय न' लुदों आबाद मावनो लादों जायनि जाहोनाव माने अरनबारिफोर बा बिफां लाइफांफोरा जोबस्रांलांगासिनो दङ दहाय नोंथां बुंनाय बादिनो। आरो बे जोबस्रांलांनायनि जाहोनावनो जि मोनसे बुहुमनां दुंखांनाय बा बार गेब्रेंनाय बेफोरो जागासिनो दं आरो दा बेफोरो जुदि जोङो बिफां लाइ फांखौ संरैखा खालामाब्ला सानसे समाव जोङो बेबायदिनो जि बुहुम नांदुंखांनाय बेजों भुगिनांनानै गासै सुबुं माहारिया माने मोनसे जोबोद ओ ओ मोनसे बेरामफोरजों नाख्रेबजाहैनो हागौ आरो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलजों मा मा बिफांफोरा ओ बिफांफोरखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन। बिथांमोननिजों जेनेबा जायगा लायै जायगा बिफां लाइफांफोराबो जायो नालाय।
औ जोंहा बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गाम्बारि बिदिनो जायखौ जोङो मि थां बिफां एबा गोखा बिफां बुङो।
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंहा तिथासाब
उम
आरो बिदिनो गोबां गोबां नुनो मोनबाय आरो आरो जोंहा बे बिफां लाइफांफोरखौ हाजो ओनसोलावथ' बांसिन नुनो मोनो आरो लोगोसे जोंहा बे साहा बागान
औ
बेफोरावबो जोंहा गिदिर गिदिर बिफांखौ नुनो मोनो आरो
औ औ थारैनो ओमफ्राय जेनेबा बे बिफां लाइफांनिफ्रायथ' आं दहायनो बुंखादों मुलिफोर बानायनाय जायो नङा होमबा जेरै निम बिफांनि बिलाइ बेफोरो मुलिफोर जायो आरो जोङो बेखौ लकेलफोराव जोंनि जायगा ओनसोलाव माने जेब्ला मानसिनाव माननाय जायो अब्ला निम बिफांनि जि बिलाइ बेखौ माने फुदुंनानै दुगैयो आरो दुगैब्ला हामो होननानै जोङो सानो बा हामखायोबो बेयो माने जिहेथु मोनसे जिउसा बुथारनायनि गुनदों नालाय आरो लोगोसे बेबायदिनो जों बिफां लाइफांनि फ्राय बिदिनो गोबां मोदोमफ्रु मुवा बेसाद दिहुननायबो जायो जेरै अगुरु अगुरु दंफांनिफ्राय बेबायदिनो मोदोमग्रा मुवा बेसाद बेसेन गोसा दिहुननाय जायो आरो बेबायदिनो जि सादा बै सादाफोरखौबो बिफां लाइफांनि बिफांनि बिलाइनिफ्रायनो सारा बिफांनि बिलाइनिफ्रायनो दिहुननाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ बुंनो थाङोब्ला माने बिफां लाइफाङा जि मानसिनि बानजायनाय बिनि जोबनो गैया ना बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ जेसे हायो गायनांगौ आरो गायनानैल' जाया माने बेखौ जोङो गायखां खांनायनि उनाव माबोरै जों बेखौ आबोर खालामनानै बा केयार खालामनानै जों माबायदियै बेखौ फेदेरनो हायो बेखौ माबोरै फोलावनानै गिदिर खालामनो हायो जों बेखौबो नोजोर होनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
थारैनो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय जिहेथु जोंहा समाबो जाबाय नालाय नोंथां
जोङो सम मोनोब्ला उनाव रायज्लायफिनसिगोन ना
औ जागोन नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
दे